हेलौ नोंथां
औ हेलौ
औ खोनादों ना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथांनि
अ नोंथांङा दायो फ्रि दंना? हेलौ नोंथां नोंथांङा फ्रि दंना दायो?
औ दङ नों थारैनो
अ ओ गिबियावनो बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांसिनिबो।
अ आं दायो नोंथांजों ओ नैबे दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय जोंनि बर'नि ओ माइ खेथि आबाद मावनायनि सायाव आं नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो ओ सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना आंजों?
औ हागोन नोंथां थारैनो
अ आङो दायो बिदिब्ला जोंनि साइडथिं एबा जोंनि नैबे साइडआव दैज्लां बोथोराव म आब मावनायनि सायाव आं नोंथां नोंथांनो माखासे फोरमायनो सानदों नोंथाङा खोनासं गोन ना
औ खोनासंगोन नोंथां थारैनो
अ बिदिब्ला आं दायो जागायनोसै। ओ गिबियावनो जोंथिं ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनो थाखाय ओ जों गिबियावनो माइसालि ओ खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइ रेडि खालामनानै लाग्रोयो। ओ बे माइखौ जोङो ओ बस्था दुसा एबा फाथो फाथो दिरुंनि बस्था बेयाव जोङो सोनानै सोमनानै दोनो दैयाव ओ सानसे एबा साननैनि थाखाय जोङो सोम हमनानै दोनो आरोना।
औ औ
बिनि उनाव जोङो दुब्लियाव बे खोथिया फोनो थाखाय जोङो मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों जोङो ओ हालौवनानै ओ गेल गेल हालेवनानै जोङो हाखौ फोमोननानै लाग्रोनांगौ जायो ओ बिनि उनाव हायामोनोब्ला जोङो ओ आलि दाननानै ओ आलि दानखांनायनि उनाव ओ जाहाथे हाग्रा रज'वा बिनि थाखाय जोङो ओ आलि आरो दै मोजां थानो थाखाय आलि खोनानै लाग्रोनांगौ जायो औ बिनि उनाव जोङो ओ आलि खोखाङोबा ओ बै खोथिया फोनो लानाय दुब्लिखौ जोङो ओ जाहाथे दैया समान मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो मैजों स' ओ समानै हाखौ समान खालामना लाग्रोनांगौ जायो बिनि उनाव जोङो ओ
खोनायाखै नोंथां ओ नोंथाङा मा नोंथाङा मा बुंदोंमोन
औ दा नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनागासिनो ना? औ जों बुंनो थाङोब्लाथ' दानि जुगाव जोङो बां- बांसिनानो जोङो मोसौ मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो बुंनो थाङोबा जोङो ट्रेक्टरफोरजोंसो बांसिनखौनो हालेवनाय नुयो आरोना जेरै जोङो दुब्लि फोथारखौ खारायग्रोनोब्लाबो जों ट्रेक्टरखौसो नांगौ जायो आरोना दानि जुगाव जोङो मोसौखौ एसे खम नुनो मोनबाय आरो ना जेरै जों मोसौजों आगोलो सोरांब्लानो जों हाल होलाङो मोन बेफोरखौ जों एसे खम नुनो मोनबाय आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थारैनो नोंथांना नेट गैया नामा?
आंना नेट दङ' नोंथां।
औ बुंनो थाङोब्ला जोङो दानि जुगाव एसे जोङो खम बिबांखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोना जेरै मोसौफोरनि मोसौफोरजों हाल एवनाय मोसौ हालुवाफोरखौ जों एसे खम नु नुनो मोनबाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो दा दानि जुगाव जेरै जोङोे ओ टेक टेक्टरफोरजोंसो बांसिनानो ओ मैगं-थाइगं फोनोब्लाबो जेरै जोङौ दैज्लां बोथोराव मैगं फोनो ब्लाबो जेरै जोङो ओ टेक्टर जोंसो हाल एवनाय नुयो आरो ना जेरै टेक्टर हुनुमान टेक्ट र आरो टेक्टर फिसा ओंखारबाय नालाय
औ औ
जों बांसिनानो जेरै टेक्टरजोंसो आबादफोरखौबो जों बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो मावनाय जाबाय आरो ना दानि जुगाव आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां माइफोरखौबो गायखांनानै जेरै जोङो माइ माइआ मोननो हमो। जेरै बेहायबो जेरै जोङो ओ टेक्टरखौ ओ जेरै जों माइ हाग्रा मिसिं बेफोरजोंसो जोङो हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां। माने दानि जुगाव आखाइजों हाला रावबो।
थाङोब्ला जेरै जोङो न'आवबो जेरै रोगानो थाखाय जे खस्थ' गैला आरोना जेरै जोङो टेक्टरफोर ओ माइ-माइखौ जों मिचिंदो हानानै ट्रेक्टरानो जों जोंनि न'सिम माइखौ दोनफायो आरोना। औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि मिचिंजोंनो खामानि जेरै जोङो ओ मा खस्थ' खामानिफोरखौ जेरै ओ जेरै जोबोद खहा खहाबो होनजायो आरो जेरै जेरै दानि जुगाव जेरै जेरै जोङो खामला हाजिराफोरखौ जों मोनोनो थांला आरोना जेरै जोङो ओ मेचिनजोंनो ओ मेचिनजोंनो सब खामानिखौ जेरै मावनाय जायो आरो ना आबादफोरखौबो
नंगौ नंगौ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो माइफोरखौबो बांद्रायखौ जों गायनायखौ जों नुनो मोनला जेरै माइ गायग्रा मेचिन फैबायना जों बांसिनानो मिचिनफोरजों गायनायखौ नुनो मोनो आरो। औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि आबादफोरबो मावनो हायो जेरै जों दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जेरै जों जोङो थास'नि आबाद मावनो हायो बानलुनि आबाद
आरो जोङो बानलु गेबजांफोरखौबो जों आबाद मावनो हायो आरोना जेरै जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो थास' बिबारखौबो जायो जोङो जेरै थास' आथिंजों खान्थाल बेगर थास' बिबारजों अमा बेदर बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोरफ्राव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ
औ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै होलां
जोङो दैज्लां बोथोराव ओ माइनि अनगा गोबां आबादखौ मावो नंगौ नोंथां। ओ जेरै थास' खुमब्रा ओरै थाइबें ओ बहल
रैमालि फिथाइफोरखौबो मावनाय जायो आरो ना। औ जिहथु जोङो आनारस होननानै बुंनाय जायो खायसे मानसिया रैमालि होननानै बुङो। नोंथाङाथ' मोनजाबाय जानांगौ रैमालि फिथाइखौ औ
ओ रैमालि फिथाइया औ दा दैज्लांनि फि थाय जों बेखौ जायो मोनजाबाय नोंगौ
औ बुंनो थाङोब्ला जों बेनिबो आबाद मावनो हायो आरोना
औ हायो नोंथां
औ थारैनो जोंथ दा दैज्लां बोथोराव जेरै जोङो फिथाइ सामथायाइबो मोनजायो जेरै खान्थाल थाइजौ लिसु आमलाइ खुल लेथुखु गोबां रोखोमनि जों फिथाइ सामथायाइखौ मोनजानो थाङो आरो ना।
नंगौ नोंथां
औ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंना थाइजौफोरा जोबहांनो हमबाय। आरो जेरै लिथुफोरा जोबलांनो हमबाय दाथ रैमालि फिथाइ आरो लिथुखौ फिथ फिथाइ ओंखारदों खान्थालाथ जोबबो आांनो हमाखै देनाय थेवब्लाबो जों गोबां रोखोमनि फिथ सामथाय मोनजानो हायो आरो दैज्लां बोथोर होनोब्ला जेरै जोङो सुमफ्राम फिथाइफोराबो गोबाङानो थायो औ। आरो जोङो आबाद होनोब्लाथ जेरै जोङो माइनि आबाद होनोब्लाथ जेरै जोङो माइ माइनि फुजाबो होननाय जायो नङा होनब्ला नोंथां बिसवकर्मा होननानै बुंनाय जायो।
नंगौ नंगौ नंगौ
औ